हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ औ औ बिदिब्ला जों दिनै अमा बेदरजों जोंनि बर'नि जानायखौ रायलायनोसै नामा नोंथां?
अ जागोन जागोन नोंथां रायलाय जागोन।
दे। बिदिब्ला जोङो अमाखौ माजों माजों जायो जोंनि बर'नि ओंख्रियावहाय नोंथाङा एसे बुंदो नामा?
अ जोंनि अमाखौथ' बहुद रोखोमनि जाजायो नोंथां। जोंना जोंनिया जेरै दं। ओ सबायजों अमा दं।
औ
औवा गारजादोबो अमा संजायो। जोंनिया नारजि दोङो
औ नोथां
आरो गोबां मेरला दं जोंनिया जाजेननो हानाय।
औ औ औ औ जेरै जों अमाखौनो। रोखोम रोखोमै जायो नङा होनबा नोंथां?
अ नंगौ नोंथां
अमा गोरानजों जोङो सबाय जायो।
अ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंबो जोङो अमाखौ जायो नङा होमबा?
औ जायो नोंथां
नार्जिजोंबो जायो। नोंथाङा माजों बांसिन जानो मोजां मोनो जेनेबा?
आंथ' नोंथां आंथ' बांसिन जों सबायदो मोजां नाङो। अमा गोरान सबायजों अ माने अमा। गोरानखौ बाराद्राय टेस्टि मोनो आरो गोथाव मोनो आं।
औ औ औ मोजां नोंथां मोजां औ औ
ओ नोंथाङा माजों मोजां मोनो अमाखौ
आंथ' नार्जिजों बांसिन मोजां मोननाय जायो जेरै औ नारजिखौ मोजां मोनो आरो अमाजों जानो बिनि उनाव आरो ओरै मेवा अनला अमा बिदिबो माने मोजां मोनो आरो जानो गोथाव जायो आरो अमाखौ जोङो एवनानैबो जायो जेनेबा
औ
एवनानै जानोबो मोजां मोनो नोंथाङा मारै मारै जायो ओरैनो
औ आंथ' बांसिन अमाखौथ' सावनानै जायो
औ नोंथां
सावनानै बाराद्राय मोजां नाङो आं मेजेमजा मोदोमखो सावनानै एकदम सेफ्लेनानै जानानै मोजां मोजां नाङो
औ औ औ
हो फार्स्टआवनो एवग्रोना लानानै एसे थावाय लानानै आरो ओमफ्राय ओ सावबाबो मोजां नाङो नङाबा अमाखो रुग्रोनानै सुंख्रै होनानै रुग्रोनानै ओ रुइहो नानै सावना जाबा बो मोजां नाङो
औ मोजां नोंथां मोजां मोजां औ औ
ओ नोंथाङा नों नोंथाङा सावनानै जायोना जाया अमा
जायो नोंथां जायो आं जायो आंनियाव बिदिनो आं रुग्रोनाय जाया आरो जोंनिया अमाखौ डाइरेक्ट लाना फैनानै एसे सुखाबाय सुनायनि उनावहाय अर सुग्रोनानै लायो बन्थ'फोरखौ बांसिनै बिनि उनाव बिनि अर खि रोहो रोहो थायो नङा होमबा बेयाव खि रोहो रोहोआव बेवहाय सेक होनानै फोमोननाय जायो आरो संख्रि सारस्रो होननानै बे बिनि उनाव बेहाय सोरबा सोरबा पियास लागायो आं पियास लागायनायखौ जानो बायो आङो माने खौ डाइरेक्ट संख्रिजों अमाजों बा बानलु लागायदेरबानो जायो आं माने बारा मडिफाइ खालामनानै जानो बायो एव दायरेक सावबाय सावनाय उनाव संख्रिखौथ' जों अरनि सावनायाव होफायो होफाखायो नालाय
अ
बिनि उनावहाय बानलु सिफ्लेबा सिफ्लेबाय सिफ्लाययाबाबो आं बिदिनो जानो मोजां मोनो आरो नोंथां
आंथ' पियास लालायनानैसो मोजां नाङो जानानै
पियास लागायनानैना
अ पियास लागायनानै गोथाव मोनो आं गोथावसिन सिन मोनो पियास लागोन अ नोंथां अमा अमादो आरो अनलाजों माबायदि नांगो आं नों जाफेराखै
अमाजों अनलाजोंना नोंथां गोथावआनो नाङो जेरै जों सिगांबाय जाबोबाय थाबाय नालाय माने जोबोद मोजां नाङो मिलौलायनाय नाङो आरोखि मिलौलायहयो आरो बुसथुआ
अ
औ आरो मेवा गोखैफोरजोंबो जोङो होयो मेवा गोखै अनला ओ अमा बेजों माने जोबोद मोजां जायो आरो मिलौलायो माने बिराद जानानै गोजोननाय मोनो आरो मोनसे
अ मोजां मोजां आं जाफेराखै नोंथां
औ औ औ
आंथ' बांसिनै बिदिनो न'आव अमाखौ जाबोलाबो आं आलु बिलाहि होनानै बांसिन जानाय थाङो औ सबाय थाबोब्ला सबनो बांसिनथ' अमाखौ फोरानना सबायजों जायो जानायाथ' जानाय जायो बाखि थायो नर्मेल माब्लाबा जाबोला बिदिना आरो आलु बिलाहि होननानै रोसि खामनानै जानानै मोजां नाङो
औ नोंथां औ आरो जोङो माबाखौ अमाखौ माबायावबो जायो ओ थालिर बिलाइयावबो मेनानै जों जायो
औ औ
बेखौबो जायो ओमफ्राय आरो नोंथाङा बेखौ जाफेरो ना जाफेरा फैफेराखै आं मोनथिया थालिराव औ औ औवा औवा सिङावबो जों संनानै जायो औवायावबो
अ औवा हासुंनिखो मोनजादों आं नोंथां
औ औ मोनजादो ना औ मोदोम सोयो बेबो बिरादनो मोदोमफ्रु जायो जानो गोथाव जायो माने नुबानो उम उम उम नुबानो खदै गलायनाय जायो आरो
अमायाथ' जोंनि जोबोर मोजां जानाय आदार बर' माहारिनि
औ औ
जो जों-जोंनियाथ' आरो अमा अमा अमा बेदर नङाबा हाबा जाखाया अमा बेदर इखो नांथारगो जोंनो
औ औ औ जोंथ' अमाखौ गोबां रोखोमै जायो नोंथां जेरैहाय खान्थालजों अमाबो जायो जोङो दानि गोदान मुगायाव आरो गोदोथ' जों जाफेरनो मोना खैमोन उन्दैयाव दा जोङो खान्थालजों अमाजों जायो आरो दिंखिया दिंखिया होनो नोंथां दिंखिया जों अमाजोंबो एवनानै जायो उम उम उम औ औ औ औ बेजोंबो जायो मोजां जायो जानो
औ
उम आरो थालेर मैखुन थालेर मैखुनजोंबो आरो अमाजों जायो उम आरो थालिर फस्ला अमा अनला बेखौ जायो
थालिर थालिर फस्ला दो मोनजादो नोंथां
उम उम उम औ औ मोजां नोंथां बि दिनो आरो बै सारादुफोर जायो नङा होमबा सोरबा थैखांनायनि उनावहाय जों बेयाव थालेर फस्लाजों अमाजोंल'बो जायो डाइरेक्ट बेबायदिबो जायो उम
जोंनाथ' सारादुफोराव बांसिनानो माबा नारजि नार्जिजों अमा एवो
औ औ
अ नार्जिजों अमा एवनानै होयो
औ नोंथां औ
नोंथांमोनना होयो ना होआ नारजि अमा एवनानै
जोंनिया बिदि नारजि अमा बिदि होआ जाय खिया बै मोनसेयाव होयो मोनसेयाव हाय होयो ओमफाय मोनसेयावहाय होआ माने मोनसेयावहाय जोंना खालि डाइरेक्ट ओ नारजि अरगारना फैखायो नालाय
औ अ दाहा दाहायाव। होयो लो होयो दां ओं
औ औ औ ओमफाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट बे माबाखौल' बानायनाय जायो आरो अमाजों थालिर फस्लाजों एवनाय जाथारो आरो जोंनिया बेफोरखौ एवनाय जायो मोजांसिन जायो
औ
ओमफ्राय सोरनियावबा सोरनियावबा आंबो मोनजादों माने नारजि जों अमा संनायखौ जोंनि जायगायावनो मेरला दङ बिदि औ आं खिन्थु जोंनि गामियावहाय बिदि गैया आरो नारजि अमा बि बिदि संनाय गैया जोंनिया
औ जोंनाथ' अ नोंथां जोंनियाथ' हाबा जा हाबा जा सारद' जा ज अमा बुथारना जायोना जोंनिया मोजां बेदरखौ दान दा दाननानैथ' साइड खालामामनाय जायो बेफोरखौ। मोजांफोरखौ बेनिफ्राय बाखि थै जा बिबौ जा सुपारिफोरखौ‌ माने एर-एरनायजों जायो आरो एवनानै माने लोंनाय जायो।
ओम ओम ओम औ औ औ औ औ औ जोंनियाबो जायो बिदिनो जेरैहाय फुङावहाय अमाखौसि सिथारखांनायनि उनावहाय ओ बेबायनो बिबु आइथिं खर' बेफोरखौ माने एवनानै बै खामानि मावग्राफोरनो फुङावनो जाहोग्रोनाय जायो आरो अमा बेदरजों बोथिसे
औ नेमखान्थिया नेमखान्थिया एखेनो जोंनिजों नोंथां मोननाबो
औ नोंथां खिन्थु बे अमायानोसै आरोखि औ बे अमायानो जोंनि खायद' जाहैबाय गुबै खायद' होननानै जों बुंनांगोन नङा होनोमबा नोंथां
अ जोंनि बर'नि बेनो गुबै गुबै खायद जोंनियाथ' अमा बेदर नङा सोलिखाला जोंनिया गोद गोदो गोदायनि ओमफ्राय
औ नोंथां उम बेनि अनगा अमाजों नोंथांमोननियाव आलदा जेरै रुनानै जायो नामा ना जाया
ओ रुनानैथ' जोंनिथिं थिं रुनानै बारा जाया नोंथां जोंनिथिंथ' एरैनो औ बेबा गाजाजों इदिनो रुनानै जायो जानाया
औ
मालाबा मालाबा दोहैनि बारा जानाय जाया जोंनि जोंथिंजाय नोंथां
जोङो अमाखौ रुनानै जायो टमेट' टमेट' अमा बिदिबो जों रुनानै जायो ओमफ्राय बे मेवाजों अमाजोंबो जों रुनानै जायो मेवाजोंबो जों मोननै रुनानै जायो जायखौ जों मेवा गो खैजों बो रुयो जेनेबा ओमफ्राय मेवा दान गोदानजोंबो जों रुना नो जायो आरो बिबायदि औ बेजोंबो जों जायो रुनानै
अ ओमफ्राय नोंथाङा अमा आसार मोनजादोनि मोनजायाखै? आसार बानायनानै अमाखौ
अ नोंथां बेखौ आङो नै बावाखै मोनजानाया आं माने एसे दासो से मोनजाखांदों माने बे थुखो औ औ नोंथां नोंथाङा मोना बानाय
अ अ जोंनिथिं मेरला बानायो बेख अमानि
अ औ औ जोंनिथिं बानाया आंबो मोनजानाया बावाखै खिन्थु गोथाव नाङो नोंथां औ औ नोंथां बिदिबा दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? दे दे दे।
गाबोन रायज्लायनोसै नोंथां
जागोन नोंथां जागोन औ जागोन नोंथां जागोन।
सानैजों लोगो मोनलायबा मालाबा अमा जानोसै बोथिसे सबायजों औ औ दे नोंथां